हेलोव।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दा जोंहा बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम ओ बेलासिनिहाय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो।
औ नोंथां। ओ दा बिदिब्ला जोङो ओ आङो नोंथांजों ओ जुदि नोंथाङा सम होनो हायोब्लाथाय जोंनि ओ बर फोरनि दोरोङारि समनिफ्राय दासिमहाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ जागोन दे हागोन।
औ औ दा बिब्दिब्ला आङो गिबियावनो एसे बुंनानै होनोसै जोंहा दोरोङारि समनि बा दासिमनि दानाय लुनाय होनोब्लाथ' ओ दोरोङारि समनिफ्राय दासिम बुंनो थाङोब्ला गोबां सोलायनायखौ नुबोनो मोनबाय आरोना। नाथाय सोलायनाय होननानै बुङो जोंहा ओ दानाय लुनायनि ओ खायसे मुवा बेसादफोराहाय जोंहा जेरैहाय दंफांजों दानायमोन बानाय नैमोन दाना जोङो औ
औ
औ नंगौ दाना ओं औवाजों जेर वाजों माबानाय गैया आरो ना दानाय बेफोरबायदिया खायसेयाहाय ओ गोदान आ जोंनिहाय गोदान मुगानि आदब खायदा जेरैहाय मेसिन बेफोरबायदि ज जों दानाय नुनो मोनो आं नोंथांनाव एसे सोंनि जे ओ दोरोङारि समनि आरो दानि दानाय लुनायनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ जागोन दे माने बर'फ्रा गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि ओ गाननाय जिखौहाय माने गाननाय गाननायखौहाय गावनि गाननाय जिखौहाय हौवाफोरनियानो जा माने ओ हौवा हौवाफोरनियानो जा माने हिनजावफोरनियानो जा माने गावनो माने दानानै लायोमोन आरोना माने सिगां समावहाय माने गाबहोनायनि जेबो सुबिदा गैयामोनहाय बेवहाय दंफांनि बिगुर दंफांनि बिगुर दंफांनि बिलाय माखासेफोरखौहाय माने खुन्दुंङावहाय गुफुर खुन्दुङावहाय गावनि गोसो बायदि माने जि गाबनि नांगौ बेखौ गाब होनानै लायोमोन आरो गुबुन गुबुन गाबनि दख'ना दख'ना दायोमोन आर'नाइ दायोमोन गामसा दायोमोन बेवहाय माने आथिखालाव ओ बेफोरबायदि दि माने आ दानाय गाबहोनै दानाय बेफोरो माने आथिखालनि मुगायावहाय माने गोदान मुगाजोंसो माने मेसिन मेसिनफोरजोंसो सिगां समावथ' आखाइजोंनो आ गाब होयोमोन ना आ माने खुन्दुंखौहाय रुनानै ओ रुनानैसो बेयावहाय गाबखौ होसननानै बेजों एखे लगेहै माने होजेननानैसो गाब सानसे बा साननै सोमना दोननानैसो गाब होयोमोन आथिखालावहाय माने बेफोर गाब होनाया से ओ ओ से घन्ट घन्टानि उनाव से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेरावनो जायो। आरो माने सिगां समावहाय आ रास रासोयानो जा रासोआवहाय माने उम सिगांनि गोदोनि समावहाय राज राजा खालामा माने दानियाथ' माने गुना गुना बायदि फिसा फिसाजोंसो सोब खालामोना गोदोहाय माने औवानि खाथिखौहाय फिसा फिसा फिसा सैनानै रासो खालामोमोन आरो ना बेवहाय माने ओ खुन्थाया ओ साल खुन्थायानो जा साल खुन्थाखौ औवानि खालामोमोन सालगान्दै सालगान्दै बेफोर दंफांनि जायोमोन माखासेफ्रा औवा आरो दं फांनिखौ बांसिन बाहायोमोन आरो ना ओ गोदो गोदायनि समावहाय माने जि दानायनि जिव जि मुवा बेसाद नांगौ ओ गनसियानो जा जिखुनु जोंना बालेब होनो बालेबयानो जा जिख खुनु माने मुवा माने जि दानायाव जि गोनां गोनां जानाय मुवा बेसाद बेफोरखौहाय आम दंफांनि आरो औवानि बाहायोमोन आथ थिखालाव माने बेफोरो बेफोरनि दंफांनि बाहायनाय बा औवानि बाफा बाहायनायफोरा गैया माने बे मेसिन गोदान मुगानि गोदान टेक्नलजिजों बाहायनाय मेसिनाव दानाय जिफोरखौ माने दखना बा गाम सा जिखुनु आरनाइफोरानो जायो गासैबो माने मेसिनजों दायो आरो ना। गोदोनि बायदि माने आ गोबाव सम माने नांला आरोना दानि बायदि माने माने ओ मेचिनाव बाहायबा माने मेसिनाव दाबाहाय सानसे साननैयावनो माने गांथाम गांब्रै दुहुननो हानाय बेबायदि नुनो मोनसै आरो ना। बर'फोरनि गाननाय जोमनायखौबो नोंथांनि बायदिबा माबायदि सोलायनाय लाबोदों माने गा बर'नि दानाय लुनाय गाननाय जोमनायफोरा
औ नंगौ नोंथां दा बिब्दिनो जों बुंनो हायो जे जोंहा गोदोनि समावथ' जेरैहाय जोंनि आइजो माहारिफोरा लेखा रोङामोनब्लाबो ओ जोङो आगर आखाइफोरखौहाय जोङो गावसोर नुनानै मेगनजोंनो बेखौनो जोंहा जा नुयो बे बेखौनो सियावनो एरखांनानै दोनोमोन आरो ना। दानि मुगायावथ' जों जोङो उम जाय माने सोलोंथाइ लानाय बिथांमोननोहाय जोङो जुदि खायफाया माने बांसिनखौनो दाना बेबायदि साल खुन्थायावहाय सान दानायखौ नुनो मोनला आरो ना? अब्लाबो जोंनिया गा-वहाय बा खाय गोसो गुदुं बिथांमोना यावबो ओ बेबायदि ओ रि दिमेद बेबायदि साल खुन्था मोनो नालाय बेखौ लानानैहाय दायो आ ना मानो होनोब्लाथ' जोंहा मेसिनफोरावहाय बानायनाय सिफोराहाय गोब्बा जायो नालाय बेखायनो खायसेया गावनि आखाइजोंनो गावनि रोंगौथिखौनो लाखिनो थाखाय गावनि आखाइजोंनो दानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंहा दा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि बायदि जोंहा ओ जोङो मेगनजों नुनानै थोंजोङै जोङो बेबायदि एरनाय नंला जोंना सोलोंथाइ गोनां जाबाय नालाय जों सोलायबोनानैहाय जों आगर आखाइफोरखौबो साननानै जोंनि ग्राब होनो बेबायदि दि ग्राब बहियावहाय उम सानै सानै लिरख'नानै लायो जेरावहाय जोङो बेवहाय दोंबेसे जेरैबा आगर आगर एरनायाव दोंबेसे आगर खुन्दुं दैखांनांगौ दोंबेसे खोख्लैनांगौ बेबायदि नायनानैनो जोङो रोंलांनो हा दा आं बुंनोे दे सोलायनाय होनो बुङोब्ला जोंहा गोदोनि समाव जोङो ओ लासै लासै दानांगौ जायोमोन बा जोंहा फिसा जिफोरखौहाय जोंङो सानसेआव नंगौ जुदि गोसो होननानै दाथाबोब्ला गांनै गांथाम बेबायदि हायोमोन जोङो बेनिफ्राय जोंहा जुदि ओ गांसे दख' ना बा गांसे गामसा बेफोरबायदिखौ गामसाखौबो जोङो होसो होथाबनानै दायोबा सानसेयाव गांसेखौ हायोबा गांसे साव खावसेखौ हायो। नाथाय दाना जोंहा ओय बे टेक्न'लजिनि दा जोङो बाबो बुंनो सानो जे जोङो जे साल खुन्थायाव दायालासिनो मेसिनजों दादोंब्लाबो खौ जे लाखि लांबाय थादों बा मेसिनजों दानायनैनो जोंनि आर'नाइ जोंनि जेरैहाय इन्दिनि सि बा जोंनि बायदिसिना ओ आगर आखाइफोरखौ दिनैसिमबो लाखिलांदों बेनो ओ आं मोजां मोनो आरोना बेबाय दि आयदाखौहाय हाय जोङो गोदान थेवब्लाबो जोङो जोङो जोंनि गोदो गोदाय। सोलिबोनाय बायदिसिना आखिलांनो नाजानां गौ बेबाय
जोंहानिला ओं
मानो होनोब्ला ओ जोङो जेरैहाय बेै समाव औ
इसेल' सम औ औ औ।
अ औ
खोनादों औ खोनादों नोंथां।
औ औ
औ आं दा एसे फोरमायनो सानो आरोना जोङोहाय गोदोनि समाव सेल' ओ गोबां सम नांगौ जायोमोन जायनि जाहोनावहाय जोङो ओ गोबां रां रुफा ओ जेनेबा आरजिनायावहाय एसे ला औ जोंहा दायो गोदान मुगानि मिसिनारि ओंखारदोंब्लाबो जोङो गावनि जोंखौ गावनि सिनायथिखौनो जोंङो गोबां दानानै बाहेरा रायजोफोरावहाय जोंङो बेखौ फानहरनानै गोबां मुलाम्फा दिहुननो हायो आरो ना आं बेबायदि सानो नोंथाङाबो इसेब फोरमायनानै होनो हागोन ना बेनि बेलायावहाय?
औ थारैनो माने होनोब्ला जों ओ माने आजिकालि हाय माने समजों लोगोसे मानसिया मानसिफोराबो माने सोलायलाङो बेबायदिनो माने जोंनि गाननाय जोमनाय जि दानायनि आदब खान्थियाबो माने माखासे समजों लोगोसे सोलायनांगौबो जानो हायो जानांगौ माने। मानो होनबा सिगां समावहाय जिबायदि ओ माने सा ओ सानथाम सानब्रै नांगौ ना दख'नाफोरखौथ' माब माब्लाबा माब्लाबा माने आरो खामानिबो थायो न'आव न'नि खामानि मावस ओ हिनजाव फोरासो दायो नालाय न'नि खामानि खामानिफोरखौ मावस्रा मावनानैसो गासैखौबो मावनानैसो माने जि दागोन होनबा बिजों दसे दसे दासाबो माने जोंनोहाय खमैब्लाबो दख'ना गांसेखौ सान थाम सान सानथामा सानथाम बा सान नै नांगौ नांगौ जायो आथिखालाव नाथाइ बे बाइदि इदि नोङा आरोना सानसेयावनोबा गांथाम गांब्रैखौ दिहुननो हायो
औ नंगो
माने जि सिगां ओ सिगाङाव जि आगर दादोंमोन माने जि आगर एरखांदोंमोन दा आथिखालावबो माने बेबायदि आगर एरनायखौहाय माने गाराखै आरो ना। नोंगोना नोना नोंथां जि आगर जि गर दंमोन सिगाङावहाय फारौ मेगन हाजो आगर मुखुर आफा बा बन्दुराम आगर माने बेफोर आगरफोरखौहाय माने बावाखै आरो ना नुनो मोनदों माने उम बेनो आरोना ओमफ्राय माने सोलायनायाथ बे मुस्रा सानाय सोंनाय जि सोंनायफोरा मा माने गोलाव प्रसेसमोन आरोना सिगां समावहाय माने आथिखालाव हा प्रसेस फोराहाय माने गुसुं जाबाय आरो ना जि सोंनानै जि सोंनाय फोरा माने जि सोंबा जि सोंनायाव माने जोंनाअ हा हागोन ना हाया बेखौ नायनांगौ जायोमोन। आजिखालथ माने न सिङावनो मान बे सोंनांगो सोंनो हायो नंगोना नोङा नोंथां।
औ नंगौ बेबायदि गोदान मुगानि ओ टेक्नलजिनि जोंहा जा मेसिनफोर दङ बेजों जोङो न सिङावनो बेखौ लानानैहाय जों सोंनो हायो आरो बेनिफ्राय जोंहा गायो औ बेबायदि जोङो गाव गाननो थाखाय खायसोबा दानो हानाय जायोमोन नालाय एसे एसे सम दिहुननानै संनाय संनायजों लोगो जे बै नखराव जिरायनानै थानाय आइजो फोराहाय जाय फोरा ओ बेफोरबायदि खामानिखौबो लानानैबा जोङो बै गोदान मुगानि टेक्नलजिजों गोरोबनानै जोङो बेफोर खामानिखौ माने जों जायखौ होननानै बुङो फालांगि बिजनेस होननानै बुङो बेफोरबायदि लामाजोंबो लांनो हायो आरोना।
औ औ औ आजिखालि ओं आथिखालनि मुगायाव माने नुगासिनो आरोना बेफोरबो बे फोर माने फालांगि मावनायखौ माने निजेनि नआवनोहाय माने उम
मावनानानै नों रां आरजिनो हागोन आरो ना जेरै न'नि खामानियाबो जाबाय आरो बे जों लोगोसे जोंहा गावखौनो माने जौगाखांनाय सासे जेनेबा फालांगियारि आइजो होननानैबो सिनायथि होनो हायो आरोना बेफोरबायदि खामानिजोंनो
औ नोंथांनि बायदिब्ला माने ओ जायहाय सिगाङाव दानाय माने मानसिफोर जि माने गावनि माने द्राबाव द्राबावसो दा सिगाङावहाय माने जि नुयो मेगनजों नुनानै आगर एरोमोन बेफोर माने आथिखाल मुगायावाय बेफोरो माने सोलायनाय नुदों नामा बेफोरखौहाय माने आगरनि बेलायाव माने आगर एरनाय बा बेफोरखौहाय आथिखालावथ गोदान गोदान टेक्नलजि ओंखारबाय बेफोरखौ माने माखासे ओ कम्पिउटारावनो थुनाय लोगो लोगो बेफोर आगरफोरा जा जाखाङो
औ नंगौ नोंथां दा जोंहा ओ जेरैहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गावखौनो एसे सोलायनायबो बुंनांगोन बा जोंहा गोदोनि आइजोफोराहाय जोङो जेरैहाय दा जोङो कम्पिउटारफोराव थुनानै बानायनाय बा बेफोरबायदि बानायनायनिख्रुइ जोंहा बे कम्पिउटारनि ओ मेलेमाहाय जोंना गोदोनि आइजोफोरनाव गावनि खरआवनो दंमोन बेफोरबायदि बुंनांगोन आरोना जोङो मानो होनब्ला बिथांमोना थोंजोङै नुनानै गावनि मेगनजों नुनायखौनो थोंजोङै सियाव एरखांनानै लाखियोमोन आरोना। दाना जोङो गिबियावनो कम्पिउटाराव बानायनानै लाग्रोयो बेनि उनावसो जोङो सियावहाय थोंजोङै मेसिनजों दानाय जायो आरोना आखायजों